हेल' औ खोनाबायना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ बर'फ्रा ओ गोदोनि गोदायनिफ्राय जोङो हाबाखौ बोरैहाय खुंबोयो जेनेबा जुलिखौ आरो जुलि गोथार जुलि बेफोरखौ जों बोरैहाय औ बोरैहाय बेयो जों बिनि सोमोन्दै सावरायनो नागिरदों नोंथां जों हाबा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बयबो मिथिगौ नङा होमब्ला जोङो जोनोमजों लोगोसे जोङो हाबा जानाय आरो जों थैनाया बेयो मोनसे मिथिंगाजों फैफाखानाय बेयो नङा होमबा बेनिफ्राय जोङो जोनोम लादोंब्ला जों बिनिफ्राय बारग'नो हाया आरो रावबो सुबुं माहारिया बा जिब जुनार आनो नङा होमबा नोंथां औ जों जोनोमजों लोगोसे जोङो संसारबो जानांगोन नङा होमबा नोंथां अब्ला जों बर'फोरा जेरै बोरैहाय जोङो जुलिखौ खुङो होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो जोङो बै सेंग्रा बै सिख्लानि न'खरनि औ जोङो गिबियावनो जोङो माने न'खरनि जों न'खरनि जों बिदिनो थांलायग्रोयो सिख्ला गाग्रोलायो बा हौवासा हिनजावसानि न'खराव जोङो सिख्ला गाग्रोनाय जायो बिदिनो जोङो हौवासानिफ्राय थांनानै सिख्ला गायहैगोन हिनजावसानि न'खराव थिग बिदिनो आरो हिनजावसानिफ्रायबो आरो हौवासाफोरनि न'आव खनसे फैनानै बिदिनो सिख्ला गाफैनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोंनि हाबा आरो जल जलुंखौ जोङो हिनजावसानि न'खराव जोङो थि खालामनाय जायो आरो बबे माहायाव लागोन बा बबे दानाव लागोन नोंथांमोना हाबाखौ बेफोरखौ जोङो थि सावरायनाय जायो आरो बे खौ दिनै जोङो हाबानि बे खेथ्रआव जों बेखौ जोङो बाहायबोबाय थायो आरो बेबायदि खामानिखौ खौ जोङो मावबोबाय थानायखौ जों दिनैसिम नुदों आरो जि थारिखे जों हाबाखौ लागोन बे थारिखनि उनावनो जोङो बिदिनो जर जोलुनखौ जोङो हाबाखौ होनाय जायो आरो मानोना जोङो हिन्जावसाफोरनि न'खरावनो जोङो गोथार जुलिनि हाबाखौ जोङो दाननाय जायो हाबाखौ बिदिनो जोङो मोनासे जायोब्ला जोङो जाखां लोंखां गासैखौबो रायजो समाजखौ जाहोखां लोंहोखां जोङो मोनाबिलि समाव जोङो बिसोरनि राखि खाना दोननाय बायसा बिथांमोनखौ जोङो हर गेजेराव जोङो हौवासाफोरनि न'खराव बिलाइ हरनाय जायो आरो बिदिनो जोङो बिदि खालामनायखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो नों जों नुबोदों नाथाय आथिखालाव जोङो हाबाखौ जोङो बां सानावबो खालामनायखौ जों नुयो जायखौ दरा गोरारिया थांनानै हिनजावनि न'खराव बिदि हाबाखौ जोङो होनायखौबो जोङो दिनै आथिखालाव सानावबो जों नुयो आरो नाथाय गोदोथ' जोङो हर हरावसो जोङो हाब हाबाखौ जों फ्राय दाननाय नुयोमोन आरो गोथार जुलिनि माने ओ जरा होनायखौ आरो नाथाय आथिखालाव सानावबो खालामनायखौ जोङो सासे सानैखौ जों नुयो आरो थिग बिदिनो जोङो बिदि खालामखांनायनि उनाव जोङो हिनजाव गोदानखौ जों बिलाइ हरखांबाय हरखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो जोङो जोंनि हिन्जावसानि बेसेबां जोङो आइजें आइला जोङो जि अनथोब मोनदों बेफोरखौबो जोङो हौवासानो हरफाजोबनाय जायो आरो हिनजावसाफोरनिफ्राय सना रुफाजों लोगोसे जोंनि दैहुजों लोगोसे खांसि बाथि बे फोरखौ जोङो हिनजावनि न'खरनिफ्राय जोङो हौवानि न'खराव हरजोबनाय जायो आरो अब्ला नोंथांमोननि थिं जाय बै जोंनि बे हाबा होनायखौ जोङो माबोरैहाय खुङो आथिखालाव नोंथांमोननि साइदाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
नंगौ नोंथां जोंनि गोथार जुलि खालामनाय बे दा गोथार जुलियाथ' जोंहा जोंनि माने जोंनि जिउआव खेबसेल' जायो नङा होमबा बियो बयनि निबो नोंथांनि बा आंनि जिउनि बा गासैबो सुबुंनिनो बियो बयनि निबो देरसिन सान बा दिन आरोना बियो जाय बिथांमोननि गोथार जुलि जागोन
औ
गोथार जुलिखौ जों जोबोद मोजाङै जोङो फाथिनाय जायो बा जों खुंनाय जायो जेरै जोंहा मोननैसो नेमखान्थि दि जेब्ला सासे हिन्जावसाखौ आरो ना सोरबा फसन जायोब्ला
औ
फसन जायोब्ला आरोना ओमफ्राय मा जायो जोंहा बेवहाय सोंनो थाङो आरो ना गिबियावहा बे हिनजावसानि न'खरावहा माने नायनो थाङो आरो माने हिनजावसाखौ सोंनो माने हाबा जागोन ना जोंखौ फसनदंना गैया बेबायदि आरोना नोंथां बेखौनो सोंनो थांनाय होनना बुङो आरो बेयो ओमफ्राय जे ब्ला जोङो हिन्जावसाखौ नायनो थांगोन अब्लानिया हौवासानि बिमा बिफा बा जाथि खुरमाफोर बा बिमाय बा बिबथिफोर बा बिमानै बेफोर थाङो आरो ना बिमादैैफ्रा नायनो नायनो थाङो बे समावहा मालाबा हौवासाया थाङाबो जानो हायो बा मालाबा थाङोबो आरो हौवासाया खेबसेयावनो थांनानै जेब्ला जों थाङो नायनो अब्लानो हिनजावसाखौ देखायसिगोन आरोना बे न'खरावहा ओमफ्राय बिदिनो पसन दंना गैया बिदि आरोना रायलायलायसिगोन बेयो जाबाय बे सोंना हाबा खालामनायनि खान्थि दै इयो नोंथां
औ
नङाबा आरो मोनसे आथिखालाव जों नुनो मोनो आथिखालावथ' बांसिनानो मोजां मोनलाय थाखायो एबा गोसो थोलायनाय थायो बेबायदिनो सिगाङाव गोसो थोलायनोसै बिनि उनावहा न'खरनि सुबुंफोरजों रायलायनानै जोङो सोंनो थाङो आरो ना बा नायनो थाङो आरो बेबायदि औ बेनि उनावहा जेब्ला पसन्द जालायबाय सानैजों अब्लानिया आरो खेबसेबाव नायनो थांबावगोन आरोना जेब्ला सोंनो थांगोन आरो बे पसन्द दंना गैया बिदि आरोना हौवासानि न'खरा हिन्जावसाखौ अब्ला हिनजावसानि न'खरा बुंहरनोसै आरो पसन्द दंबा पसन्द दं आरो बेबायदि
ओम
फसायबाय आरो ना पसन दङ ओमफ्राय बेनि उनावहाय आरो खनसे थांबावगोन उनावहा जेब्ला जों हाबानि थाग थियारि खालामनो आरो माला हाबा जागोन बा बि थांखिखौ माला लागोन बेबायदि आरो ना नोंथां
औ
ओमफ्राय बेनि उनाव जेब्ला हाबानि बि थांखिखौ लाबाय लाखांनायनि उनावहा जोंहा मोननैसो नेमखान्थि दं हाबानि बेनो जाबाय जोंहा गोदान हिनजावखौ बा लाबोनो थाखाय आरोना जोङो मोनसे न'खरनिफ्राय बा बे रायजोनिफ्राय आरो बे हौवासानि रायजोनिफ्राय जोङो रायजो थांनाय जायो आरो रायजो थांनायावहाय बेहायनो जोङो माने ओ नायनानै जोङो बेखौ हाबाखौ थाग थियारि खालामगोन ओमफ्राय उनावहा जेब्ला हाबाखौ थाग थियारि खालामखांनायनि उनाव जोङो बिबान बान खालामना लाङो आरोना हाबा खालि बिदि बे बिबान बाननायावहा जोंहा गय फाथै आरो जोंहा बे मुरि होयो आरोना जों जानाय लुंनाय बे मुरि सा मुरि औ बे हिनजावखौ लानो थाङो आरो लानानैा थांनानै बेयो गामिनि सुबुंफ्रा थांग्रोयो सिगांङावहा आरो बेहायनो बैराथि थांफायो आरोना हाबा खालि बैराथि सानै थायो सासेया हाबा जानाय न आरो सासे सिख्ला जायो आरो बैराथिया जोंनि ओनसोलनि आरो ना
औ
बे बैराथिनि नेमखान्थिया गुबुन गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन जायगायावहा नाथाय जोंनि ओनसोलनिया सासे सिख्ला आरो सासेया हाबा जानाय जायो आरोना बैराथि बैराथिया सानै जायो नालाय औ थ' बिनि उनावसो जोंहा सेंग्रा बा हौवा गोदाना थांनोसै आरो ना हिनजाव लायनो
औ
गाजा गोमजायै लायनो थाङो थांनानै मोसा मुसुरै बिथांमोना बरायो हौवा गोदानखौ हिनजावनि न'खरनिया उनावहााय बेहायनो हाबा जायो माब्लाबा औ बेबायदि आरोना हिनजावसानि न'खरावनो हाबा जाननाय जायो बेबायदिखौ नुदों आरो। दा औ मालाबा आरो मा जायो। सिगांग्रो लाबोनानै हिनजावसानि न'खरनिफ्राय लाबोनानै हौवासानि न'आवबो हाबा दाननायखौ नुदों आरो ना जोङो
औ।
बिनो जोंहा बाथौ धोरोमनि खान्थिजों जों हाबाखौ दाननाय जायो। बिदिनो जोंहा खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोरबायदि दामनानै जोंहा बाथौखौ साखि लानानै जों हाबाखौ होनाय जायो आरो ना बे हौवा गोद
नंगौ नोंथां बुंनाया सैथो। जोंनि ओनसोलावबो जेनेबा जों हाबाखौ जोङो गाजा गोमजायै जोङो बर'निनो नेमखान्थिजों खालामो आरो जोङो हाबा खालामनायनि उनाव जोङो माइनाव खुन्दा थिखांनाय होननानै बुङो नङा होमबा? हौवासानि नखराव सफैयोब्ला जोङो बेहाय जोङो मोसानाय जायो आरो रायजो राजाखौ जों रंजाहोनो थाखाय जोङो। बेन्ड पार्टिबो दामनायखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो नुनाय जादों आरो। मानोना बेयो बेम पार्टिया जेरै हिन्जावसा। फोरनि न'खरावबो बेम पारटिखौ दामोब्ला जोङो गोबां मानसियानो जोङो मो थायो जोंनि बर'नि मेथाइ खौ जोङो बेजों जोङो रिंखांहोनायनि दामनायखौ जायो नङा होमबा जायखौ जोङो गोजाम मेथाइ बा गोदान मेथाइ बेफोरखौ जोङो बै बेन पार्टिजों दामनानै जोङो गोदोनिफ्रायनो मोसायो आरो दाबो आथिखालाव मोसायो आरो नाथाय आथिखालाव जों गोबां जोङो दामग्रा आगजुखौ जोङो खाम सिफुं जथा बेफोरखौ लानानै जोङो गोबां ग्रुप ग्रुप जानानै दिनै ओ बादिनो बेन्ड पार्टि दामनायखौ जों दिनै नुयो। गोदोनिख्रुइ एसे आपडेट जाबाय आथिखालाव जोङो बक्सआव जोङो बिदिनो बेन पार्टि माबाखौ दामनानै जोङो साउन्ड होनानै जोङो मोसानाय रंजानायखौ जों नुयो आरो।
औ।
बिदिनो जोङो हौवासानि न'खरावबो लांनानै जोङो हौवासाजोंबो जों मोसाहैयो बिसानावबो जोङो माने हिनजावसाखौ जों गथायना फैनायाव। बैसोर गामिनि ओनसोलनि मानसि फोरदबो जोङो मोसानायखौ जोङो नुयो आरो बिथांमोनाबो हिनजाव गोदाननि न'खरनि मानसिफोरखौ जाहोयै लोंहोयै बिथांमोनहाबो बिदाय हरो बे रखम हुदाया जोंनि बर' समाजाव दासिमबो दङ आरो जों दिनै बेखौ फालिबायबो थायो आरो जोंनि बे ओनसोलावहाय जों हाबा हुखा खुंनायाव जोङो बिदिनो खालामो आरो नोंथां। जोंनि ओनसोलावहाय गोदोथ' जोङो गोबां जोङो हाबा हुखाफोराव जोङो गोबां खामानि मावसोमनानै जोङो जायोमोन आरो आथिखालावबो जोङो बिदिनो खामानि मावो जोंनि हाबा हुखायाव बयबो गामिनि रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होलायो आरो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
नोंथां जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौखौ लाखिथ'नोसै नामा नोंथां
औ नोंथां दे दोनथ'बाय बिदिबा गोजोनथों